औ हेल' खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दाथ' ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होथों होनो हागोन नामा? मोनसे माबा ओ आङो नोंथांनिफ्राय ओ आबादनि सोमोन्दै एसे थिना लानो लुबैदोंमोन आरो दाथ' दैज्लां बोथोर ना। बयबो माइ आबादखौनो मावो ओ माइ आबादखौ जोङो बोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मानो मानो होनोब्ला आङो माइ आबादनि सोमोन्द सोमोन्दै बांद्राय मिथिया मानो मानो होनोब्ला जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ बांसिनानो गाया ओ बोरि जायगा जों जोंनियाव माइआ औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव बोरि जा बोरि जायगानि थाखाय जोङो माइ आबादखौ खालामनो हाया ओ नोंथाङा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंजों आंनो औ। अ दे।
माइ आबाद होनबाथ'
दैज्लां बोथोरावसो मावनाय जायो बे माइ आबादखौ।
औ।
औ। बैसागो जोबखांनानैनो जोङो खुथियाखौ होनाय जायो सिगांग्रो माइखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो साननै एबा सानथाम ओमफ्राय इखौ थिखोना सानसे दुइया गलांनाय बायदि सानसे आरो सायाव बुरि सायाव थिखोना दोननाय जायो खुथियाखौ माने माइखौ सोमनायखौ ओमफ्राय जोङो लाबोनानै न'आव बेखौ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइ बायदिजों खोबनानै दोननानै बेखौ माबा खालामहोयो ओ खिलिहोयो
अ
खोथिया फुनो थाखाय
औ
औ औ ओमफ्राय हाखौ हाब्रु खालामनानै जोङो बेखौ फुनाय जायो खुथियाखौ खोथियाखौ फोखांनानै जोङो मास मोनसे गाहाम बिदि दोननायनि उनाव हुखा माने देरनो होग्रोयो आरो मास मोनसेसो जानायनि उनाव जों खोथियाखौ फुनाय जायो फुनानै जोङो दुब्लियाव गायनाय जायो गाय आबादनि थाखाय
जोङो हाब्रु हाखौ मोजां एवनानै खनथाम खनब्रै इदि एवनानै मोजां हाब्रु खालामनानै माने बे खुथियाखौ बेहाय गायनाय जायो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि माइ दङ जेरै रन्जित माबा माबाय जौसा माइब्रा बायदिसिना गोबां दङ माइआ गासैबो एखेयानो खुथिया फुनायनि माबाया बेखौ माने गासैखौबो जेरै माने माबा खालामो खोथियाखौ फुनाय जायो बेनिफ्राय फुनानै जोङो दुब्लियाव लांनानै बिदिनो गायनाय जायो गासैखौबो समान एखे बिसोरनि माबाया प्रसेसा
औ
जोंनिथिं बेबायदिनो गायो आरो माइ आबादखौ नोंथांनिथिंबा माबायदि गायो बा गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन माइ आबादखौ मावो माइनिबो गोबां रोखोम दङ नङा होनबा नोंथां
औ औ ओ नों दानि आरो गोदोनि आबाद मावनाया सोलायबोनो हमदों नङासै ओम दानाथ' मोसौ मोसौ हालखौनो जों नुनो थांला दुब्लि
औ
ओंखारनायनि थाखायनो बांसिनानो दाना ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओम आरो बांसिन रासायनारि हासार ओ बाहायनाय जायो मुलिजोंनो फोथांना लाखिनाय जायो गोनां जायो आरो सिगांथ' बेफोरबायदि न'आव जानो आनथाल' खायफा खायफा बिदि गायोमोन हा गोनांफ्रा जायहा हा गोनां बेफ्रा आरो हा गैयिफ्रा बिदिनो आदि थिखा बेफोर बादि लायोमोन नङा होमबा नों जां औ ओमफ्राय नोंथां ओ नोंसोरनि दा ओ दुब्लि बारियाव ट्रेक्टरखौ बांसिन नुयोना मोसौनि हालखौ बांसिन नुयो नोंथाङा
औ दाथ' गासैबो मोसौ हाला गैलानो नुुनोनो थांला बा नुनो मोनला गासैबो मोसौ हालखौ सोरबा सोरबा फानजोबबाय फाननानै ट्रेक्टर लानायखौ जों नुगासिनो मानो होनबा आथिखालाव मोसौ सिखावनिबो एसे बारा जादों मोसौ फोरखौबो गिदिर गिदिर मोसौ थाबाथाय खावना लांनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो सोरबा गयै गोरिब मानसिफ्रा माने खावजानो गिनानै मोसौखौ फानहरो फाननानै गासैबो हालदलि एवोमोन सिगां मोसौजोंनो अब्लाबो दा मानो बिसोरबो ट्रेक्टरजोंनो एवनायखौ नुनो मोनसै आरो मा मानो दा ट्रेक्टर जाजोब्बाय बुंनो थांङोब्ला गैलानो दे मोसौ जों हालेवनायखौ नुनोनो मोनला जोंनिथिंबो गासैबो बे ट्रेक्टरानो जाजोबबाय ट्रेक्टरजोंनो दोरजोंनो मावनायखौ नुनो मोनो आबादखौ
खोनादों ना आबादखौ ओ आरो नोंथां माइखौदि गायनानै गायनानै मास मोनबेसे हाय आं मास मोनबस नांगौ बेखौ न'सिम लाबोनो ज
औ बुंनो थाङोब्ला बेखौ नसिम लाबोनो मास मोनब्रैयानो नांहैयो गायनायनिफ्राय लानानै
औ
माने औ खुथिया फुनाय बेजों लोगोसे मास मोनबानो जाहैयो बुंनो थाङोबा मास मोनब्रैयाव थ फाय मोनहैयो आरो मोननानै हानानै लाबोजायासै मास मोनब्रैखौनो लायो आं बेखौ खौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं आरो दङ माखासे बेनि सिगांबो जायो माखासे माइ दंङ बेबायदि खम समावबो जानाय आजिखालिथ' गोनोखो मोगा नालाय बिगियानगिरिफ्राबो गोबां माबा दिहुननाय जाबाय खम समावनो मोननो हानाय बेफोरखौ दिहुननो हानाय जाबाय औ
ओ आरो नोंथां माइ आबादखौ खालामनानै जे जोंङो माइ आबादनिफ्राय बेसेबां इनकाम मोनो आरो बेसेबां लस जायो नोंथाङा मिथियो नामा
बुंनो थाङोबाथ' माइ आबादखौ मावोबा दानि जुगाव लस्थ' जाय जानाया मानो होनबा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव गोबां मोननो हायो दा माइफोरखौ सिगांथ' बिदि जेबो गैयामोन आ अलि गोबोर हासारखौ होनानै गायनायखौ जोङो नुयोमोन बेहाय माइनि बिबांङा खममोन जाखिनि मोननांगौ बेखिनि मोनामोन
ओम
दाथ' आरो रासायनारि हासार बाहायनाय हिसाबै जेराव सिगां जिखिनि मोनोमोन बेनि बारा डाबोल जायो आरो आबादा बेखायनो आंनि माबायाव मोनदांथियाव लाबानो जायो होनजायो दानि जुगाव माइ आबादाव बे मोजांनो नोंथाङा जुदि मोजांनो मावोब्ला जै समजों लोगोसे दै होनाय हासार होनाय बेफोरखौ जुदि मोजां नायो नोजोर होयोब्ला नोङो माने आबादखौ मोजांखौनो मोननो हायो आरो दानि जुगाव आं बेखौ नुनो मोनदों।
अ अ जोंनिथिंबो नोंथां ओ जोंनियाथ' बोरि ओनसोल जाबाय ना सा ओनसोल ओ जोंनियाव दा दैज्लां बोथोराव ओ बेफोरबायदिनो खुमब्रा जोगोनार खांख्रिखला ओ मै था सिख्ला मैथा गोजा आरो मैथा गोखा ओ बहल, जिंखा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां आंनि मोन आंनि मोन दांनायाव आरोना नोंथां ओ बेफोरखौ मावनानै ओ गोबां सुबुंफ्रानो गावनि जिउखौ खुंबोनो हादों आरो
औ
बेफोरनि ओ बेफोरखौ बायनायनि फुलि एबा बेगर फ्रा बांद्राय दाम थाङा ओ आरो ओ बे दानाथ' बांसिनानो मानसिफ्रा हासार होनानैसो बोखाङोना हासार होआबा जेबोआनो जाखाला दानि जु गाव एम्फौ एनलायाबो बांद्राय जाबाय औ
औ
आंनि सा आंनि थां आंनि माबानायाव मोनदांथिनायाव मैगं आबाद मावनानैबाबो जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नोंथां ओ आजिखालिथ' फायखारि गाव गावनो न' न' न' थांनानै गाव गावनो खानानै ओ बाय मा बायनानै लाबोयो आरो आरो खायफा खायफा फाय-फायखारिफोर दङ ओ न'आव खाहोना खाहोनानै बाजाराव होफै बाजारसिम होफैहोनाय बेबायदि खौबो जों नुनो मोन्दों आरो
औ
ओ ओ आरो ओ एम्फौ जायैनिबो मुलि होयो ओ आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ फिथाइआ मोजाङै राफुनो हानायनि थाखायबो मुलि होयो आरो बेफोरबायदि मैगं अगायबो जोंनि ओनसोलाव ओ लेबु लेबुनि बागानबो खालामो आरो
औ नंगौ नोंथां
लेबुआवबो आङो खस्थ' दं थेवबाबो आङो गोबां मानसिखौ नुदों लेबु लेबु आबाद मावनानैबाबो गावनि जिउखौ खुंनो हानाय नुबोदों आरो
औ नोंगौ दाथ' लेबुआबो बार' मास जायो नालाय
औ ओ दा दैज्लां बोथोर समाव लेबुनि दामा एसे खम जायो आरो जेब्ला गोजां बोथोर अब्ला लेबुनि दामा बांसिन जायो आरो ओ जेब्ला गोजां बोथोर लेबुआ थायनाया खम जायो आरो गोलोम बोथोरबा फोरुआ बांसिन थायो आरो
औ नोंगौ
ओफ्रायनोथ गोबां फुलिबो बानायनो हायो लेबु जेबो बिफाङाव फुलिखौ बानायनानैबो जोङो फानहरो। बेफोरबायदिखौ जों नुबोदों आरो।
औ नंगौ। आथिखालाव गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनो हानाय सुबिदाया जानानै फैबाय। गोबाङानो गोबां रोखोमनि लेबु मानो जा बा थरबुस, ड्रागन बायदिसिना दा गोबां दा माने आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनो। जायखिजाया जि -जिखुनु आबादावनो दानि जुगाव मुलाम्फा खौ मोननो हायो जुदि मोजां मावोब्ला नोंथाङा। औ।
बेयो मोनखायो आरो गावनि नांगौखिनिखौ।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंनिफ्राय
औ नोंगो
औ औ। औ दे जागोन दे नोंथां।